हेल'
औ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
औ
नोंथाङा ओ मा खालामदों नोंथां।
औ नोंथाङा आंथ' दंथ'यो ओरैनो दासान्दि
औ अ नोंथाङा ओ सम दोङबा आंजों मोननैसोनि आयदानि बागै नोंथाङा सावराय नो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां
औ ओ बिदिब्ला जोङो ओ बर' फोरा जोंनिया गोबां खै ओंख्रि संना जायो गोबां गोबां मैगं बायदिसिना होदेरना संना जायो नङा होमबा नों दां
औ नंगौ नोंथां।
औ गोखै ओंख्रिनि बागै नोंथाङा एसे बुंफोथिना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ गोखै ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' बे मोनसे जोंनि नागारनो हायै बर' हारिनि ओंख्रि नङा होमबा नोंथां ओ जोङो नुनो मोनो जे गोदोनि दिनाव फाय ओ बर' आइजोफोरा गोबां रोखोमै गुबुन गुबुनफोर ओ ना बेद दरबा माबा माबे मैगंफोरहाय होदेरनानै गोखै ओंख्रि संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनबोदों गोदोनिफ्राय दिनैसिम। ओ गोखै ओंख्रि होननानै बुङोब्ला मख'जाथावै जोङो बुंनो हायो जे मै था ओ बेफोरबायदिनो थाइगिर ओ गोबां रोखोमनि गोबां गुबुन गुबुन ओ ओंख्रि गोखै ओंख्रिफोर दं। ओ बेफोरखौहाय जोङो गोदोनि दिनावहाय बर' आइजोफोराथ' मोनसे आखा फाखा हारिनि आइजोखा नङा होमबा नोंथां
औ नोंगो नोंगो
बर' आइजोफोराहाय गोदोयो गोबां रोखोमैनो ना गुरनानै जाबोनायखौ जों खोनानो मोन्दों जेरैबायदिहाय बर' आइजोफोराहाय गोदो ओ गोबां ज' ज'यैहाय ओ ओ फुख्रि बा बिलो बिलो बिलोमाफोरावहाय ओ दुब्लि फोथारफोरावहाय ज' ज'यै जेखाइ खबाय लानानै ओ ना गुरनानै जानायखौ जों खोनानो मोनदों बेवहाय जोङो गोबां रोखोमनि ना मोनो जेरैबादि हाय फिथिख्रि ओ बे बोथिया ना बेंसा ना खावै ना गोरै ना ओ ओ बेफोर‌ बायदियैनो एंखावरि, गांजेमा, खांख्राइ बेफोरखौहाय जोङो ओ लाबोनानै ओ बर'आइजोफोरा सान्दुं गोस सायावहाय गोखै ओंख्रिफोरजोंहाय बेफोर नाखौ ओ जानो मोजां मोनोमोन आरो खहाबथावै संनानै जायोमोन। ओ बेफोर बायदियैनो जोंनि बर' आइजोफोरा मैथाजों खांख्राइ बा मैथाजों ओ नाफोरखौ संनानै जायोमोन ओ मैथाजों ओ ना संनानै जानो थाखाय जों जोंनो गिबियावनो मैथाखौ नांग्रोगौ बेनि उनावहाय जों ओ मै मैथाखौहाय साफायै सुनानै नाजों संनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जायो। ओ नाखौहाय मोजाङै सुनानै बेखौहाय जों ओ एवफ्राननानै लानायखौ जों नुनो मोनो बेवहाय नांगौ जखानि ओ थावजों हाय मोजाङै फ्राम फ्राम एवफ्रानानै संख्रै हालदै होनानै साफायै एवफ्रानानै लायो बेनि उनावहाय जोङो ओ जा संनो थाखाय लाबोनानै बा सायनानै दोननाय मैथाखौहाय ओ नाजों संनो थाखाय साराय गुदुङावहाय ओ थावजों एवनानै बेखौ संनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदियैनो दै होनानै एसे सम ग्लब ग्लब गोदौ होनायनि उनावहाय बेखौ जोङो ओ जा ओ एवफ्रामनानै दोननाय ना बेखौहाय ज्रफ होनानै नांगौ रोखोमनि ओ जा जाहोगोन बेफोरखौ बानलु संख्रै बा रं बेफोरखौहाय जोङो होनानै मोजाङै संनायनि उनावहाय बेखौ जानो हानायसिम मोनो बा जानो हानाय मोननानै फैयो बेखौ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ खहाबथावै
औ। औ
ओ बेफोर बायदियैनो जों खांख्राइखौबो सं ओ जा गोखै मैगं फोरजों जानो हायो जेरै बादिहाय जोङो मैथाजोंबो जानो हायो बेखौ खांख्राइखौहाय ओ खांख्राइखौ मैथाजों जानो थाखाय जों मोजाङैनो सायनानै लानो नां गौ बेनि उनावहाय जोङो मैथाजों खहाबथावै संनानै जानायखौ नुनो मोनो। ओ बेफोरबादिनो गोबां रोखोमनि दंबावो जेरैबादिहाय ओ थाइगिर थाइगिरखौबो जों नाजों संनानै जानो हायो। आरो थाइस्रि बिबार थाइस्रि बिबाराबोथ' मोनसे गोखै मुवा नङा होमबा नों
औ नंगौ।
जोङो थाइस्रिनि बिबारखौबो ओ जा ओ नाजोंहाय संनानै जानो हायो आरो जोङो मैथाफोरखौहाय दालिफोरावबो होनानै जानाय खौ नुनो मोनो दालियावबो होनानै जानो हायो। आरो खान्थाल बेगरफोरजोंबो जोङो ओ होनानै संनानै जानायखौ नुनो मोनो। आरो जों गोबां रो खोमैनो गोबां गुबुन गुबुन मैगंफोरजों गोखै जा बे मैथा मैगं बेखौहाय जानो हायो जेनेबा देहाय थास' बिबारावबो ओ मोखै महरै होनानै जानो हायो आरो थास' आथिं थास' बेदर
उम। औ। औ। औ। औ। औ। औ
फोराहाय गोबां गोखै ओंख्रिफोरखौ जानो हाबथाव खहाबथावै जानायखौ जोङो ना बेदरफोरजों जानायखौ नुनो मोनो। मैथाखौहाय जोङो अमा बेदरजोंबो जानो हायो बेदि बेबा दिनो जों अमा बेदरजों जानानै जोबोर खहाबथाव मोनो।
औ औ।
ओ नोंथाङाबो नोंथां नोंथांनि न
नोंथांनि एसे नेटनि प्रब्लेम जादों खा नोंथां नोंथांनिखौ आं मोजाङै बुं फोथेना होनायखौ आं खोनानो मोनाखै नोंथां।
औ नोंथां खोनानो मोन्दोंना दा
औ दा खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा नोंथांनि न'खर बा नोंथांनि ओनसोलफोरावहाय गोखै ओंख्रिखौ बर' आइजोफोरा माबायदि संनानै जायो बेनि सोमोन्दै नों नोंथाङाबो बे एसे फोरमायनानै होदो नोंथां
औ हो होगोन नोंथां ओ मानोना नोंथाङा बुंलांनाय जि ओंख्रि बिदिनो ओ बेफोरखौबो मकरा नङा होमबा नोंथां बिदि जोङो ओ जों मैथा एबा जोङो थाइगिर एबा थेग्रा बिदि फिथाइ एबा जोङो फानथाव गोखै बिदिखौ जोङो गोबां रोखोमनि संना जायो। बर' आइजोफोरा औ नोंथां खोनादों ना
खोनादोंना नोंथां? हेलौ
औ
ओ जोङो बिदिनो फान्थाव ओ गोखैफोरखौ जोङो बायदि ओ जों संना जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा। जोङो बिदिनो ओ जेरै जोङो फान्थाव गोखैखो जोङो अमाजों एबा नाजों फोराव जोङो संना जानायखौ बायदिसिना जोङो मैगंफोराव जोङो ओ बिदिनो माननाय एबा जोङो थास' बुगा, थास' बिथ्रिफोर फोराव जोङो बेदर एबा आथिंफोराव जों होनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां मानगानायनि। ओ जोङो गोबां ओ जोङो फान्थाव गोखै जोङो ओ नुनो मोनोदि जोङो ना एबा जोङो अमाफोरजों बांसिन जोङो जानायखौ ओ नोजोर होना नायोबा बांसिन नुनो मोनो एबा जों खहाब थावनाखौ जोङो मोनो गोथाव मोनो ओ जोङो जेरै ओम बिदिनो जोङो ओ थाइगिरफोरखौबो जोङो बिदिनो जोङो अनलाफोराव अनला मोखिफोरावबो होनाय जायो एबा जोङो नाफोरावबो जोङो ओ नाजों जोङो थाइगिर संनायाव जोबोद गोथा व जायो नङा होमबा नोंथां बर'नि मोनसे एंगार हायै मैगं ओ बियो खहाबथावना जोङो गोबां जानायखौ नुनो मोनो। बिदिनो जोङो थाइगिरजों ना ओ जोंबो जोङो जानायखौ नुयो एबा जोङो थाइगिर ना अनलाजोंबो जों जानाय नुयो नङा होमबा नोंथां। ओ गोबां रोखोमनि बिदि जोङो ओ सानदुं गोसाफोराव जोङो बि दिनो बर' आइजोफोरा ओ ना गुरनानै साम' खांख्राय ओ खावै एबा नास्राय, बोथिया ओ फिथिख्रि ना एबा मावाफोर जों गुरना लाना फायनानै जोङो जयै बेजोंनो जोङो ओ मै- था एबा जोङो ओ बिदिनो थाइगिर फिथाइजों जोङो गोबां संनाय नुयो नङा होमबा नोंथां। ओ बिदिनो जोङो ओ गोबां ओ रोखोमनि संना जायो। ओ थाइगिरजोंबो जोङो रुदुबना जायो एबा जोङो ओ मैथाजोंबो एउथाब नाबो जायो एबा जोङो संनानैबो जायो नङा होमबा नोंथां। ओ बिदिनो जोङो ओ थाइगिरजों ओ ना सङोब्ला जोङो थाइगिरखो अ नाखौ जोङो ओ सुनानै सायनानै आरामसे जोङो एवफ्रानग्रोना लायो नङा होमबा नोंथां एवफ्रामनानै जोङो थावजों एवफ्रामना लानानै बिनि उन नाव जोङो बेखौ ओ बोखांनानै जोङो ओ थाइगिरखो एवफ्रमना लायो। ओ बेनि उनाव जोङो ओ थाइगिरखौ जोङो ओ गुबुन रोखोमनिबो खालामजायो बिदिनो जोङो नाखौ एवफ्रामनानै दै होनानै ओ रं फालौ सं ख्रि होनानै जोङो ओत दै होनानै गोदौ गोदौबा बियो जोङो थाइगिरखौ बिदि ओ जोङो देग्लिनानै बि नि रसजों जोङो देनाय देफ्लेनानै होनायखौबो जों गोबां नुनो मोनो न नङा होमबा नोंथां? ओ बिदिनो जोङो ओ थाइगिरखौ ओ देफ्लेनानै जोङो ओ मैगंफोराव जोङो गारसनना होनायखौबो जोङो गोबां मोनजासे संजानानै जोङो गोथाव ख'हाबथावना जों जानाय नुयो। ओ जोङो बिदिनो ओ जोङो थाइजौफोरनि ओ फ्राय थाइजौ फिथाइ गोथांखौबो जोङो ओंख्रि संनाय गोबां नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां? बिदिनो जोङो औ अमा बेदरफोराव ओइदि ओ बयलार फोराव जोङो गोबां होफानानै जों जानायखौ मबाइल फोरनि गेजेरावबो जोङो नुनो मोननाय नङा होमबा नोंथां? ओ जोङो बि इनो ओ अमा बेदर जोङो जेब्ला जोङो अमाजों थाइजौजों सङो अब्ला जोङो ओ अमाखौ जों नाव एवनानै मोनजासिम एवफ्रा लानाय जायो थावजों बेनि उनाव जोङो आ बे थाइजौखौ जोङो हाना होनानै एबा जोङो ग्रेडारफोराव जोङो उनना लानानै बि इनि ओ जोङो गुन्दै खालामनानै होनानै ओ जोङो एवना जानायखौ गोबां नुनो मोनो आथिखालनि मुगायाव अ बिदिबा नोंथां ओ जोंनिया समाबो जाहोलांबाय नङा होमबा नोंथां?